ओइ बार बार बारदों
हा हेलौ
ओह होव अभार हाल्ला अभार हाल्ला जादों होनदों
ए दालाय
दा मोजां खोनाबाय एसे
ए ओ ओ रायलाय जागोन ना
हा गोजोन सानजौफु समनि गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय
औ गोजोन सानजौफु
औ ओ ओरैनो नोंथाङा बबेनि?
हा
बबेनि नोंथाङा? अदालगुरिनि बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम ओ गायनाय फुनाया जाजोबबाय
गायनाय फुनाया जाजोबाखै माबागासिनो गायगासिनो मावगासि नो आरो माखासेहा जोबबाय औ माखासेहा जोबबाय आरो माखासेया दाबो मावबाय थादों दायोथ' दैज्लां बोथोरना बिनिखाय माइ आबादखौनो बांसिन मावबाय
माइ आबादखौ
औ माइ आबाद आरो बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन बेबायदिनो मिगं थाइगंनि आबादफोर जों नियावहा मावो दायोथ' जेरैहाय नै ओ फोरला जिंखा जोङो दैज्लां बोथोराव मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे लाव बंगाफोर मोनो जोगोनार मोनो खुमब्रा भिन्दि बिदिनो फानलुफोरनि आबादफोर बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर मावो जोंनि
औ थिगानो दं बेनिफ्राय माइ आबादखौ बांसिनहाय मा खौ गायनाय जायो?
माइ माइखौहाय
उम माइखौ
थिनायावथ' सर्न आरो रनजित बे खौनो बांसिन गायनायखौ मिथिनो हायो आरो
गाहायाव बांसिन माखौ गायो? गोथौ हायाव होनदो
गोथौ हायाव आं बेखौथ' मिथिलालै
उम नोंथांना एसे माने दावराव जाबाय थादों आरो ना बार बारदोंना
औ।
फोथाराव दं नामा।
औ फोथाराव दङ फोथारावसो नेट नाङो ना।
ए एसे थाथ'ना राय्लायदो।
औ।
बारा एसे बारनाया खोनाफैबाय थादो आरो
औ औ।
बेनिफ्राय नोंसा नोंसानाथ' जोब्बाय।
जाहानाबो जोबथ'वाखै ओ दायो। आलिसो खोबाय थादों नै जाहा गायनाय जानाय नङादां देग्लाय फोनोसो नामायदों।
औ फोबाबो माइखौ बुरजाखौनो मोनो होमबा?
औ बुरजा। गायनायजोंलाय बुरजा जाद्रायादां एसे खम जायोदां अब्लाबो जेनेबा गायनाय। याव हा खोथिया फुनाय आरो माइ गायनायावहा बेबायदिनो खरस जायोना ओ।
माहाय आरो खामानियाबो बारा जायो बेनिखाय थाबनो जानाय बायदि बा खामानिफोर। सहस जानाय बायदि फोनायखौनो। खालामबाय आरो बे बोसोरावहा।
ओरैनो बिगासेयाव बेसेसो मोनो नोंस्रा माइखौ।
बिगासेयाव नैजि मनसो मोनो थांनाय बोसोरावथ'। ओरै नैजि मनसो मोन्दोंमोनदां गासै जोंहा ओ ब्रै बिगा गायनायमोन दाइनजि मनसो मोनसो। ओ बेबायदि माइखौ मोननो हादों आरो।
जोंनिखिजायबो एसेबां मोना मोननायालाय माइखौ ओ बिगासेयाव। ओ मथा मथि बार' मन थेर' मन बिदिल'सो जायो आरो जोङो
औ बारा जाथारा माथो होनबा ना।
जोंनाव जाया ओरै जानो नागिरा खौरां नालाय जागाया जोंथिं
दालाय गायगोना गायाखै नोंसोरनिथिं।
ओ गायनायाथ' गायबाय। खिन्थु जोबाखै आरो ना जोंनिया बे आमथिसुवानिबो बन्द' थायो नालाय हिन्दु मानसि। बे आमथिसुवायाव गायाखैमोन ओमफ्राय नै। औ मैयानिफ्राय जागायबाय आरो।
माने सिगाङाव गायजेनस्रायाखै फिन मैयानिफ्रायसो।
ओ सिगाङाव। जोबाखै माने गायबाबो जोबाखै जोबाखैमोन दा। आद्रा थाबावनायखौ गायबाय आरो आगोलाव दंबावोमोन।
आगोलाव गायखांबाय आरो आद्रा थानायखौ नै आमथिनि उनाव मैयानिप्राइ जागायबाय आरो।
औ नोंथांमोनहा खै बिगासो गायाखो आमफ्राइ।
ओ ओरैनोथ' पास बिगा गायनाय जाबाय दा टटेल दस बिगामोन नालाय दा। पास बिगा दंबावो आरो।
औ।
आदा दंबावो ओरैनो गायनाय रुबायथिफोरालाय बेसे लायो।
हा
गायनाय रहायथिफोरा बेसे लायो होन नों
ओ आदा बेलइायावहाय नैजौ लायो जोंनिजों।
आदा बेलायाव
औ नोंसोरनिथिंलाय
जोंनिथिं माने थिखा गायदों आरोना बिगा बार'स' तेर'स' बेबायदि
फतिकाहायदों
आं थिका गायो
माने खैजोंसो मानसियो
बिसोरो साबा सयजन बिदि जों गायो आरो साबा दजोन जों ओरि गायो सानसेयाव बिसोरो अ देर बिगा दुइ बिघा बिदि गायखाङो आरो
हा
नै बिघा थाम बिघा बिदिहाय गायखाङो आरो
अ होनबाथ' बिगा बार'स' बा टुइन्टिफर बुहुत मोनो माथो बिसोरो होमबा
मोनो मोनो जोंनाव माने ओम एसे बुरजाबो गायो नालाय द'जन स्निजन ओरै बारा थायो आरो। आ मा
मोजां औ आइदि मोजाङानो।
आजा
जेनेबा मानसिफोरा बुहुदानो दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनो ओंखार बांनाय खो नुलाना जोङो जेनेबा बेबायदि ग्रुपफोर ओंखारोबा जेनेबा बै माइ गायग्रा मालिका बां सिनता खामनांगौ गैयाना बिसोरनो एगारना होनानै मालाय बिसोरो गावसोरनि सम बायदि सम नायनानै गायनानै फोजोबना होयो जोंनिथिं दल रुवानि फोरखौनो ननायागिर मोनला बिनि थाखायनो जेनेबा फोनाय खौनो चुस खालामो जै मानसिफोरा गोबां बेबायदिनो आराम थानो मोजां मोनग्रा जाबाय। जाबायना दानि मानसिफोरा जेनेबा माइफोर गायला आरो खस्थ' खालामनो मोजां मोनला बेनिखायनो बांसिन रुवानि मोनैनि थाखायबो जोंनिया बांसिनानो बे बोसोराव आङो फोनाय खौसो नुबाय आरो जोंनिथिंहाय जोंनिबादि जोंनियावबो ब्ला मोजां जागौमोन आरो।
ओं गायग्रा मानसिनि आंखाल अब्ला नोंसोरनियाव।
औ
औ ओम ओरैहाय नोंसोरनिथिं अ एसे धोनिबो दोङ नामा मानसिफोरा?
औ
बेनिखायनोथ' बे माइ गायनायखौ सुस खालामलादां
औ औ
माइ गायनोथ' नोङो जेनेबा गायाबाबो सलिया नालाय जोंनि साइडआव एसे मानसिफ्रा नेखावरि आरोना गायथारनांगौ जायो गायाबाबो जाया। बिदिहाय माने न'खर सालायनो थाखाय थाङो आरो आइजोफोराबो
औ
ओरै फोआ फोनायालाय आरो फोबाथ' जोंनियाव मोनबो मोनखानाय नङा आरो। गोरानखाय मोनखानाय नङा।
ओम
बाखि गायनानै लायो आरो जि जायो आरो दै सिगाङावल'सो गायनाय जाखायो नालाय माइखौ।
ओम औ आरो माइ माइनि अन गायो आरो बेलेग आबादफोर खालामो नामा नोंसोरनिथिं?
बेलेग आबादखौ जायगा लाना जायगा खालामो खिन्थु गासैबो खालामा आरो। बांसिनै ओरैनो बेबायदि बेखार हा फोराव बेसरखिनिखौ फोनाय जायो आरो।
ओमफ्राय बेलेग दिन बेलेग जेनेबा माइ गायखांनानैबो बेलेग आबादफोर मावा नामा?
माइ गाखांनानै बेखौनोथ' बुंदों माइ गायखांनायनि उनाव
अ अ अ अ
बेसरफोरखौ फोनाय जायो आरो बाखि गुबुन आबादफोरफोरखौ ओ जायगा लायना जायगा न'खर लाना न'खर खालामो खिन्थु गासिबो खामा आरो
औ जोंनि औ जोंनिथिंथ' माइ गायखांबाबो फोथारफोरा बिदिनो लांदां इदि थाला जों ला बांसिनानो नै माइ गायखांनानै तरमुस गाय रेडि जागोन आरो किसुमाना बिलाहि गायगोन खिसुमाना जुखाम गायगोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबादफोर मावनायखौ नुयो आरो जोङो जेनेबा दायो नै फानलुफोर गायगोन माइ गायखांनानै माने हाफोरखौ फोथारफोरखौहाय बिदि लांदां ओरैनो दोनला आरो माने गायखांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे आबादफोरखौ
औ
जोंनाव बिदि जाया आरो दा मालाबा सम मोनोबा रायलायफिनसै हब्ला न'
औ जागोन अ' अ'
औ
नोंथांजों बे नोंसोरनि जायगाफोरनि बागै बा हाबानि बागै सावरायनो मोन्नानै मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे समखौ होनायनि थाखै औ
दे
ओ
दोनथ'नोसै होमबा न' गोजोनथों